खोनायोना खोनायाखै
खोनादों खोनाबाय दासो
अम मा खालामदों
नै दं ओरैनो जिरायलाबायनानै न'आव नोंलाय मा खालामदों
ओइ लामायाव दङ ओं
ए थाबायनानै ना साइखेलजों
थाबायनानै हो ओइ लामायाव नोंथांनि मा खालामदों
सोरो मिनिलाबाय
ओइ मानसिफोर दं
ए
खोथिया फुदों लामायाव
ए नोंखौ दा सोरजों रायलायबाय था रायलायलांबाय थाखायो बेलाय सानसिगोन बिसोरो
हो
सोरजों रायलाय लांबाय थाखोहाय बेलाय सानसिगोन बि सोरो मिनिनायफोरा सोरबासो ओंखारबाय नामा इदि सानलायसिगोन।
हो
सोरबासो ओंखारबाय नामा बेनालाय रायलायग्रा होननानै सानसिगोन।
सानबाबो अरजाया हो एलाय बेरायहैनो मा खोथियाफुदों खोथिया फुदों ओ बेसे बुरजा हाखो
फन्द्र हाबाय माथो
बार बाराखै नोंसिनिथिं
बारा माबा बारालाय बारा बाराखै ओमफफ्राय अखा हादोंमोन नालाय। थान्दा आसथार बोथोरा जेबेदि मोजांथार। लोगोफोरमोन।
ओं खोथिया फुदों।
ए नोंहालाय।
सिनायहरबाखैसोमोन आ ओइ आंहा आरो जे बे खबरबो गैया खोथिया फुनायनिनो
ए
फुनोबो बारा रोंखैया।
ए
गस्ला गोदान बायनो मोनगौमोन ना नोंहाबो।
ओं र' खाबायगासिनोखा उनावहाय बे खस्थ'नि फिथाइखौ मोननो हागौ।
ए ओं बेनिफ्राय बांसिनसो मोनबावगोन खोमा होनदो
हा?
बिनिफ्राय बांसिनसो मोनबावगोन खोमा होनदों।
ओ
जाबाय जाबाय बायोबा।
ओं ओ
बैयाव माबा सोरबा दखान होनो नागिर ने सारियलियाव
होआखैनो दाबो।
मा होनो नागिरदोंमोन?
मिथिया मा दखान होनो नागेरदोंथाय।
ए
आंहा जेबो खबरानो गैया लुनायखौल नुदों।
उम ओमफ्राय लामा गेजेर रावनिबो न' गैस'वा मासा
उम
हारसिं सिं सिखावफ्रासो हाबला बायगोन खोमा।
मिथिया हाबोन खमा नामा।
रावनिबो न' गैथ'आना खाथि खाला। ओरैनोबा हारसा गामि खाथिलायबावसो।
ओं
नोंसिनि लामा थिनालियावहाय मिक्सार दखान होबा नांथार नां थार गोनहाय।
हो?
नोंसिनि लामा थिनालियाव मिक्सार दखान होबा नांसोगारगोन।
होफैदो नोङो।
मालाबा होनांसिगोनहाय नोंसोरनिथिं थांलाय फैलाय लामा मानसिफोर थांसै आरोना खम जालांगोन बे उम। जि दावरावहाय फैबाय फैफिनबाय।
ओ नाव फैफिनबाय
बिसिनि गोजानाव थादहाय जिदि दावराव जाथारो बिसोरो।
र' थांसै न'आव।
माथो जि दावराव।
हो दावराव थार। हो? बै लामायावहाय गथ'फोर गेलेदोंमोन ना इयो
उम।
फैदो थांसै फै।
फै। मा ओंख्रि संगोन?
बार बार लायबाय नामा माथो दावराव खोना लायबाय।
बार बारसोगारदों।
ए ओं।
मा ओंख्रि?
मा ओंख्रि जानायमोन?
म र'
मा ओंख्रि जानायमोन?
ओ।
हेलौ।
थौग्रोथों।
मा जाखो?
नो मानसिफोर दावरावथार। जोंहा ओंख्रिया ना बाथोन मैथाजों नासो।
ए
ओंख्रियानो गैया।
ए
उम। हो? ओं ना सारदोंमोन ना दा ख्लि सान्दुं दुंनायाव मैयायो। फाय इखौनो माने जोंहा खनसेनो जाजोबा नालाय दोनो।
ए आमफाय सामफ्रामबो ना जाखायो खोमा। फुंनि बेलासिनि मोनानि।
जि दावराव खोनाबायहाय।
बे बारा खोनाबाय।
उम माने एफा बार फारदों माथो जोंखैलाय बाराखैनो।
मैया बेलासियावबो जि बार बारखादों दाबायदि समबा।
उम मैयालाय एसे बारदोंमोन जोंथिंजाय दसेल' ओमफाय दिनै बाराखैनो।
ओ।
बेबायदि
उम। जोंथिं बारानो बार।
ए
उम। नोंस्रा मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय आंहा दहाय मानसि दावरावजों खोनायाखैनो।
ए माबा दालिसोमोन। आमफाय अमा बेदर भाजा ना फ्राय, पथल फ्राय
ए।
उम।
सिलं फैफिनबाय आङो।
ए
उम
खान्थाल जादोंमोन जोंहा जि गोदै गो थाव खान्थाल गोथां बे गोथावखामोन ब्रा जि बुरजा जाबाय जों खान्थाल खान्थाल जादोंमोनहाय
जोहा मोनबावथो होननासो दोनबाय थादों उम
खानथाल गोमोनखौसो जायो नोंस्रा
हो ओहो एसे मोन थांग्रा जानो
ए सानसेल' दानना दोननांगौ होमबानो माथो बे गोदै जाना थायो आंबा मैया सानसेल' दाननायमोन गोथाव जाबाय बेनो
खोथाय गाबोन जासिगोन खोमा
ओइ एथ' गोबाव दोनबालाय मोनगोनसो माथो
बारा मोननाया मोनाखै
ए
गाबोन दानसै र'
दा न'आव थांबाथाय फना दानग्रासो जासिगोन
ए ओं माबा एयावनो थाथ'दोब्रा जोबजासिम बेखायनोथ' होनदां बाव था दोनदां जोबजासिम
र' ओइ दालाङाव जिरायनि जोंहानि दालाङाव
दालां नांलायबावो नोंस्रा
माबाया रिंआ बे रिंआवनो सेन्देल बनानै जिरायनोसै
बबेयाव रिं दङ'
बे दालाय लामा गेजेरनो रिङा आरो खननै खननै हरबावनोसै ना खनसे
बेयाव रिं दंलायो आरो
रिं दंथ' आरो
रिं होबाय
दंखायो माथो बेयावनो जिरायसै
नोंसिनि न' खाथि थारनिया
ओं
माथो आंलाय ए आंथाबा रिंआनो गैयामोन रिंखौनो होआखैमोन
दङ'
ए होबायखोमादों माबा ट्रेक्टर सालायग्राखाय
एसे गोबौआनो जाबायथ' बेखौ होनाया
बबाव रिं दं आं रिं नुफेराखैलै आं थाबा होआखैना बावबायलै आङो बावबाय
उम
नों मा होनदोंमोन खननै खननै
खनसे खनसे रायलायजाबावगोन
ए बावनो थानानै
ओं स्रा स्रा खोनादों दा
हा
नांथा नुंथा खोनादों
खोनायाखै मोजां खोनादों दा
उम
नेट माबाया मोजां नांबाथाय मोजां खोनायो खोमा ओमफ्राय दहाय बार बारदोंमोनना जि सिउ सिउ सिउ खोनादोंमोन।
ओमफाय दा खोनायाखै दा इदि
ओहो जेबो खोनायाखै दा सिरि मोथां खोनादों।
ओ
उम
जोंहानानो आजाया दुस्थ'द्रायथार दावराव खालामबाय थायो होख्राव देरबाय थायो।
ए
जाह थुलुंनसिया दलरसो थायो।
दाबो दङ थुलुनसिया
ओं आं लिंफाखादों।
ए
बिमाया खोथिया फुदों खोमा बेसाना।
नआव?
ओं
ए उम
लामायाव जि मानसिफोर दंमोन मा सानखोथाय।
बिदि माबा सानबाय खोमादां। सोरजोंबा रायलायग्रा जाबाय सोरजोंबा रायलाय जाबाय खोमाहाय बेहाबो होननानै सानो।
ए बिसनि साननाया आंनो जाहोआ ओ उम। औ